हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
ए
हेलौ खोनादों? खोनादों?
ओइ
खोनादोंना खोनायाखै? हेलौ।
हेलौ
औ दासो खोनादों।
मा खालामगासिनो?
नोय ओरैनो दङ। जिरायना दङ खर' सादों
मा होनदो खोनायाखै
लाव ओइ हेलौ
अ
खोनादों
दाउ ओमफाय मा
लाव एम्फौ आलु
आतसा नों ओरैनो मा मा ओंख ओंख्रि जानो गोथाव मोनो ओरैनो उम
ओरैनो
हम
अखारै लावखारै
औ
ओमफ्राय ओफ्राय आरो मा मा दंमोन
हाब नों ओंख्रिखौनो हाब नों ओंख्रिखौनो नों आदायबाय नों इमान बुरजा ओंख्रि दङ आं नोंनाव सोंदों मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो होननानै
खोनायाखै
उम
मैथा बाथोन
आरो
आरो टमेट' ना
औ आरो ओमफाय आं नोंनाव मोनसे खुइसन सोंनि नोङो ओ नोङो मोजां मोननाय जिखुनु जाया मोननै ओंख्रिनि मुं बुंलाय आंनो मोजां मोननाय एखे बारे जानो लुगैबाय औ
अनलाजों दाव
अनला जों दाव आरो मोनसेया
अनला जों दाव आरो मोनसेया बयलार आलु
ब्रयलारजों आलु बयलारजों आलुखौ मानो मोजां मोनो नोङो बेनि अनगायै नों गुबुन ओंख्रिखौ मानो मोजां मोना मानो जेनेबा-? आ दा दे आंनो ओ अनलाजों दाउखौ माबायदि सङो आंनि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? हो
होम
अनलाजों दाउखौ जोंनि अनला अनलाया जोंनि बर' माहारिनि मोनसे ओ मोनसे मुंदांखा ओंख्रि होननानै ओ मख'जायो आरो अनला ओंख्रिया दा बे ओंख्रि खौ जोङो बर' हारिया माखासे दोरोङारि बिथिङावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ हाबा हुखाफ्रावहाय आरो होम बेजों लोगोसे हाथासुनि हाबा खुंनायावबो अनला ओंख्रिखौ जोङो संनानै जाहोनो खौ नुनो मोनो दा बेजों लोगोसे दा नों सा सासे हिनजाव माहारि हिसाबै दा नोङो अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो मा माबायदि बेखौ ओ नोंथाङा आंनो खोन्थानानै होनो हागोन नामा जेन आंनि फिउचारावबो अनला ओंख्रि आ मालाबा समावहाय आंबो संनानै जानो हागोन बेनिखायनो नोङो आंनो अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो बा अनलाजों दाउखौ माबायदि सङो आंनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थानो हागोन नामा बेबायदि? सुंद'यै देलाय अनलाखौ माबायदि फार्स्टआव मा खालामग्रोनांगौ मा खालामनांगौ मा खालामनानै दैखौ फुदुंनांगौ ना फुदुंनाङा? मा खालामनांगौ दै बुसावनो होयो ना मायो आंनि एसे खोन्थानानै देलाय?
गोदौनायावसो होयो। दै गोदौनायावसो होयो।
दे ओंखायनोथ' नों आंनो फारसेनिफ्राय खोनथाबानो जाबाय दे दै गुसुआवनो सङो ना ना बिदिनो अर सुवालासिनो सङो माबायदि सङोमोन?
मायरंखौ सुनानै
औ ना मिनि नाङा मिनिनो मिनि मिनिबा मिनि नाङा आ
ओमफ्रायो अवालाव देयो। देनानै अन गुन्दै खालामो अन गुन्दै खालामो।
आरो।
ओमफ्राय दाउ बेदरखौ एवफ्रामनानै लासिगोन ओमफ्राय लानानै दै होसिगोन। गोन दै होनानै दै ग्लब ग्लब गोदौबाथाय होसनसिगोन
औ आरो। बेवहाय अनदला ओंख्रियाव खारै होआ नामा?
होयो होयो खारै खारै खारै होनानैसो सायो
औ आरो बेजों लोगोसे नों मा संख्रि जायालासिनो ओंख्रिखौ जायो नामा नोङो
बानलु संख्रिखौ होयो ब्रा
अ माने आं आं नोंनावहाय डाइरेक्ट बुंदों जे नोंथांनाव आं दाइरेक्ट बुंदों जे अनला ओंख्रि संनायनि माखासे स्टेपखौ आंनो सुंद'यै फोरमायनो आरो बेजों लोगोसे नोङो मोनसे ओंख्रि बुंबावदों ओ ब्रयलारजों दाउ ब्रयलार ब्रयलारजों दाउखौहाय माबायदि सङो जेनेबा हो
बयलारजों आलुसोदा
अ ब्रयलारजों आलु ओं ब्रयलारजों आलु अ दाउसो होनफ्लांदो
औ
पियास सेरबाय अ थाव थाव दुंबाथाय पियास सेरबाय सेरनानै
औ
बइलारखौ होसनबाय रानिगौ हाबनानै मस्ला मस्लि होनरनानै खोब हाबना दोनबाय ओमफ्रायो
औ
आलुखौ होबाय लदा लदा हानानै
आरो
ओमफ्राय एरनानै दै होबाय
देनानै दै होखांबाय
होनानै फोमोनसिगोन
आरो बेनि उनाव
मोनहोबाय
औ बेबायदि सङो आरोना
नोंसोरनि न'खराव बांसिन मा ओंख्रि खौ संनानै जानाय जायो आरो
आ
हेलौ खोनायाखै आं नोंथांमोननि न खराव बांसिन मा ओंख्रि संनानै जानाय जायो माने बेखौ सोंदों
जों मानि न'खराव
ओंखाम ओंख्रि जिखुन जाया
मामा
नोंसोर नोंथांनि न'खराव नोंथांमोननि न'खर फोराव मा ओंख्रिखौ बांसिन जानाय जायो जेनेबा मा मा ओंख्रिखौ बांसिन जानाय जायो
लावजायो जोगोनार जायो जोगोनारजों सुवाबिन जायो ओमफ्राय
औ
लाव मैगंखौ आलु
आ
आलु बांसिन जायो
उम बे बिथिंनि गेजेरावनो नोंथाङा माखासे बेबायदि अ जेनेबा जोंनि दोरोङारि जेनेबा दोरोंथ' होनजाला बेखौहाय जोंनि बारियाव माखासे मोननाय मैगंफोर जाय मैगंखौ जोङो बायालासिनो मोनजायो जाय मैगंखौ जोङो बिना बेसेन नाङै बेसेनाव जोङो बायनानै जानो मोनो दा नोंसिनि बेबायदि बारिफ्रावहाय माखासे मोननाय मैगं थाइगंफोरनि मुंखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा
उम
औ देलाय बुंलाय जेनेबा मा मा मैग दं हा हा जिखुनु जाया नोंनि गोसो बायदि बुं जेनेबा मा मा मैगं द मैगंखौ आनदायबाय नोङो जेनेबा अ मानामुनि दङ जारि दङ हा
फाथो दं
फाथो दङ माना मुनि दङ थास' बिथराय थास' बिबार बेफोरबो जोंनि बारियावहाय बेसेन नाङै हा खुदुना औ खुदुना मैसु बुं बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो
उम
दा नोंथांमोननि ओ बेफोरखौहाय जोङो फाननानैबो मा होनदों रां खामायनाय नङा होमबा
उम
फानगोना फाना जोंनि बर' हिनजावफ्रा बेबायदि मैगंफोरखौ मैसुंफोरखौ खौथ' जोङो बाजारफोराव खोब फा-फाननाय नुयो ओमफ्राय ओ ओरैनो नोंसिनि न'खरावहाय मैगंखौ बांसिन बायनानै जायो ना ना न'निफ्रायनो बुथुमनानै जायो?
बांसिन बायनानै जायो
ओरैनो मा मा मैगंखौ बायनानै जायो ओरैनो
आलु भिन्दि
आलु भिन्दि
बेलाथि एनि ओमफ्राय फान्थाव फान्थाव गिदिर गिदिर आ
औ औ
सुवाबिन बायो दालि बायो
औ जोबोद मोजां ओ दिनै बेखिनियानो नोंथांजों उनावहाय आरोनि लोगो मोनबावोब्ला नोंथांजों रायज्लायनो हागोन नोंथाङा दाननो हासिगोन आरो दायो
उम बै हा